औ
हेलौ नोंथाङा माबाफोर
औ नोंथां आं आं नोंथांनियाव माइ आबाद गायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
दे हागोन नोंथां आं माइ आबादनि सोमोन्दै एबा बिनि गायनायनि सोमोन्दै आं बुंलांनो सानबाय माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो खोथिया फोनानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथां बेनि थाखाय आरो हालेव नांगौ हालेवनानै खनसे हालेवनांगौ आरो बेनि उनाव थाबावनानै खननै खनथामसो हालेवबावनांगौ लोगोसेयैनो खोथियाफोर खोथियाखौ फोनो थाखाय माइखौ मोनसे आइजेेंआव सोमनानै दोननांगौ जायखौ जोलै होननानै मिथिनाय जायो बे माइ जोलैखौ हरसेसो सोमनानै दोननांगौ जायो नोंथां ओरैजाय फारसेथिं खोथिया थिलि जायखौ खोथिया फोग्रा जायगा होन होननानैबो मिथियो बेखौ मोजाङै फोमोननानै लाग्रोनांगौ जायखौ सास जानायबो होननानै बुंनाय जायो आरो फारसेथिं ओरिजों खोथियाया एबा माइज्लि बियो
थौ एबा मोनसे आइजेेंआव सोमनानै दोननायखौ मोनसे आइजेेंआव एबा थास' बिलाइफोराव जेरै
मोनसे थास' माना खुसु होननाय बेजों खोबफबनानै दोननाय जायो गिबियावनो बै माइलिखौ फेनलाग्रोनाय जायो फेनलानानै बेखौ बिनि उनाव बे थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो खोबनानै दोनोब्ला हरसेसोनि उनाव गाजा बेरगोन जुदि गाजाया मोजाङै बेरोब्ला बेखौ फोनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनो हायो
बेनि उनाव बेखौ खोथिया थोल खोथिया थिलियाव फोनाय जायो फोनायनि उनाव बेखौ जाहाथे जिब जुनारा जेबो खहा खालामा बेनि थाखाय बेरा दुमथेनाय जायो आरो बे खोथियाया गायनो थाखाय नैजि सानसो सम लायो दा आसामाव दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादखौ मावनाय जायो गुबैयै दासान्दि
औ
जुन दानाव खायफाया मेदानावनो फोनाय जायो दा खोथिया फोनाया गुबुन गुबुन जायो बेयो माइनि सायाव सोनारनानै जायो फारसेथिं बे खोथियाखौ गायनो थाखाय
मोनसे आबादथिलि सायख'नानै लायनाय जायो बै आबादथिलिखौ मोजाङै हालेवग्रोनांगौ हालेवनायनि उनाव दोनहाबनांगौ बेहाय दै थानाय जानांगौ दै थायोब्ला ओरैबायदि जायो नोंथां दै। थानाया बै हायाव बिनि। माखासे हाग्राफोरखौ फोथैयो। थामहिनबा। फेसेवो। फेसेवोब्ला। बै गांसो एबा हाग्राफोरा हासार जायो। आरो। बै हाजों मोजाङै गोरोबलाङो। जाहोनाव बै हाया हासार गोनां जायो।
आरो फोमोननोबो गोरलै जायो बेनि थाखायनो सिगाङाव खनसे हालेवलान हालेवनानै लानानै बिखौ गोबाव सम दोननाय जायो जायखौ सिगाङाव हालौनाव हालौजेननायखौ खारायनाय होननानैबो मिथिनाय जायो बिनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय बेखौ आरो फिन हालेवबनाय जायो। बे हालेवनायाव आरो बै हाया मोजाङै मोननाय जायो एबा
हाफोरा मोजाङै गोरोबलाङो मोनसे बाहागोजों गुबुन मोनसे बाहागोजों दानिया
आरो गोबाव सान थानायनि उनाव हमनानै लादो स्नि सानसो थानायनि उनाव बेखौ आरो हालेवनानै लानाय जायो बेनि उनाव बे जोबथि नि थाखाय बियो बे हायाब मोननाय जायो आरो दा बे हायावनो बै खोथियाफोरखौ गायनो रेडि खालामनानै लानो हायो।
आरोबाव मोनसे खोथा नोंथां बेखौ आलिखौ मोजाङै खोनानै लानांगौ जायो आलि दाननांगौ जायो जाहाथे बे हायाव दैया गोबाव थायो
बिनि उनाव माइ आबादखौ बेहाय खोथियाखौ गायनाय जायो बेखिनियानो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा आबाद माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायनानै लांबाय नोंगौ आरो नोंथाङा आंनिफ्राय
औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा जायखौ साबजानाय मोनो बेखौनो फोरमायनो हागोन आं नों
औ नोंथां औ नोंथां होमबा अम होमबा आं बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै नोंथाङा खोना नोंथाङा खोनासंलांदो बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा गिबियाव दख'ना गामसा आर'नाइ जोमग्रा बेफोरनो गुबै जोङो बेफोर बेनो जाबाय बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोर जोङो दख'ना होनोब्ला बेखौ आइजोफोरा एबा हिनजावफोरा गाननाय जायो आरो गामसाया जाहैबाय हौवाफोरा गाननाय जायो ओमफ्राय आर'नाइया जाहैबाय मोनसे नेरसोन बायदि बियो बेखौ आं उनाव फोरमायलांगोन दा
जागोन नोंथां।
दा आं नोंथांनो दख'नानि बारै एसे फोरायना फोरमायना होलांसै दख'नाया मा बुस्थु बेखौ बोरै जोङो दानाय जायो बेनि बारै आं नोंथांनो फोरमायलांसै। जोङो दखनाखौ दानोब्ला जोङो गिबियाव माखासे आगजुफोर बाहायो। बेखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो बाहायबोदों। आरो दासिमबो बाहायनायखौ नुयो ओ दख'ना दानायाव गोनां जानाय आगजुफोरा जाहै हैबाय साल खुन्थि। या थार रासो माखु फालेेर गनसि नो गरखा गान्दै मुस्रा सोरखि दाङानाथा ओमफ्राय खायथा बेफोरो बेफोर बुस्थुआ जोबोद गोनांथार दख'ना दानायाव। जोङो दख'ना दानोब्ला गिबियाव जोङो बे जा दख'ना बानायगोन बिनि खुन्दुंखौ जोङो गिबियाव मुस्रा मुस्रायाव सोरखिजों जोङो बेखौ मुस्रा सानानै लाग्रोनांगोन। बेखौ जोङो बर' मुस्रा सानाय होननानै बुगोन जोङो खुन्दुंखौ बे मुस्रायाव मोजाङै जों सानानै लागोनाय जायो बिनि उनाव जोङो माखासे दख'ना दानायनि खान्थिफोर दङ'। मुस्रा दाखांनायनि उनाव जोङो दख'नाखौ थोरनाय जायो एबा सोंनाय जायो बेयाव सोंनायाव गोबां नेमखान्थिफोर दङ आं बेखौ बुंजोबनो थांला नोंथां। आं बेखौ सुंद'यैनो बुंलांगोन। दा थोरखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो खानजंजों मोजाङै खाननानै थोरनानै जोङो गान्दैयाव थोरनानै जोंङो बेखौ लाग्रोनाय जायो गान्दैयाव थो जेब्ला थननानै लागोन बेखौ जोङो जे जायगायाव जोङो दख'नाखौ दागोन इसानसालि जों बेयाव जोङो लांनानै दानाय जागोन जोङो आ थिंखालाव जोङो बे दोरोङारि बे दख'ना दानायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनलिया। जोङो आथिखालाव दा जोङो ओ मा मा होनो जोङो गोनोखोआरि मुगाजे माखासे आगजु गोनोखोआरि आगजु बाहायनानै जोङो दानायखौ नुनो मोनसै दा बिनि अनगायै दख'ना होननानै बुङोब्ला दख'नाया माखासे रोखोम दायो दख'नानि रोखोमानो जाहैबाय माइदि गोनां माइदि गैयि। बिनि उनाव दख'नाया आगर गोनां आगर गैयैबो जों नुनो मोननाय जायो जोङो आगर गैयै बुङोब्ला जोङो दख'ना बुङोब्ला साल साला माथा एबा माथा बेखौनो बुंनांगोन बेनो जाबा आगर गैयि आगर गैयि माखासे दख'नायाव ओ जोंहा आगरफोर एरनाय जायो बायदि रोखोमनि आगर आं नोंथांनो बे दख'नायाव एरनाय आगरफोरनि मुंफोरखौ फोरमायलांनो सानदों। बे आगरफोरानो जाहैबाय साल खुन ओ बे आगर फोरनि मुङानो जाहैबाय हाजो आगर दावराय मोख्रेब दिंखिया बिजौ फारौ मेगन खासि हाथाइ गुदाम आगर आसि आगर बेफोरनो गाहाय आरोना
नंगौ नोंथां
जोंहा मोनसे नेम दङ जोंहा हाबा जानायाव जोंहा मोनसे दख'नाखौ जेन हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायो बे दख'नानि मुङानो जाहैबाय दख'ना थावसि होननानै बुंनाय जायो जों बेखौ जेब्ला बर' सुबुंफोरा हाबा जागोन आइजोआ बे दख'नाखौ गाननाय जायो दख'ना थावसिखौ बिनि उनाव द ख'नाया अनेक गाबनि जों बानायनाय जायो गोमो गोजा गोथां गोसोम गुफुर गोमो बोराइ बिदिनो गोबां रोखोमनि गाब होनानै जोङो दख'नाखौ बानायनाय जायो बेनि उनाव बुंनांगोन जोङो गामसानि बारैबो बुंनांगोन गामसाया जाहैबाय जोङो बर'